हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां औ?
नोंथां फन हर औ औ खोनादों नोंथां खोनादोंना नों?
औ आंबो खोनादों नोंथां नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जा जाहैबाय मा आङो नोंथांजों जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जा अनलाजों दाउ सबाय जों साम' नारजि जों अमा बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै हरदों आरो नोंथाङा सावरायनो सम मोनगोन दा? औ बिबदिब्ला नोंथां आं फंनैसो फोरमायग्रोनोसै नोंथांङा
औ औ
औ अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजि जों अमा होनबाथाय जोंनि बर'नि गासैबो सुबुंफोरनि जोबोर माने फेभ्रेट ओंख्रि आरो
औ औ औ औ गोनांथार औ औ
औ औ बिब्दिनो जोंहाथ' अनला ओंख्रि खौ होनना बुङोब्लाथाय जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां फोरबोफोरावहाय बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ जेरैहाय ओंखाम गोरलै बावनाय बा माइरं गोरलै बावउनायबो होनो औ बिब्दिनो जोंहा हाथासुनि खुरनाय बेफोरावबो जोङो अनला खारैखौ बाहा हायो बिब्दिनो जोंहा अनला खारै ओंख्रि संनाय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै
औ औ
अनला खारै संनो थाखाय जोंहा खारैआनो मेन जाहैबाय खारै नङाब्लाथ' जानाय नङा औ बे खारैखौ जोङो ओ आयथिया थालिरनि फस्ला बा बिनि म बेखौहाय फोराननानै सावनानै बानायनाय जायो आरो बिनि फोराननानै सावनाय जा सावनानै जा हांगार ओंखारो बेखौ जों खारै बानायनाय जायो आरो औ दाना खारैखौबो गोबां नालेंखल बिगुर बिदिनो गोबां मुवाफोरजोंबो बानायनाय नुसै
औ औ औ नुयो नुयो
औ बेनिफ्राय जोंहा ला खारै ओंख्रि संनो जोङो गिबियावनो अन गुन्दै नांगोन अन गुन्दैखौ हाय जोङो न'नि माइरं निफ्राय मोननाय जायो। ओ बिब्दिनो जोङो बे माइरंखौ हाय सोमनानै दोननाय जायो नांगौ ज खानि लानानै औ सोमना दोननानै जोङो बेखौ जेबोला एसे माइरङा एसे रुइगोन ना अबोला जों बेखौ सुखां नानै ओ खिरखा फोराव सुबाय सुनानै जोङो बे दे दैखौ राननो थाखाय ओरैनो दसे दोनबाय दोननानै जेब्ला दैया रानो अब्ला जों ओ दिंखि बा उलार बेफोर देनाय जा यो गोदोनि दिन फोरावथ' फ्रायैनो दिंखि उलारावनो दैेयो मोन दाना थ' जोंहा बेफोर खौबो नुनायसो नुनो सो मोनलिया औ गोमालां बायसो दानाथ' जोङो ग्रेनडार मिक्सा रावनो उनाय खौनो बांसिन नुसोयो आरो औ बेनिफ्राय जों हा बेखौ मोजाङै देना लानानै बा उनना लानानै जोङो जेब्ला मिस मिस जायो अब्ला जों बेखौ हाय देनानै बोखांनानै लाबाय बोखांना लानानै जोङो ओ बे अनला खारायाव जोंहा औवा मेवाइ जोंबो जानो हायो आलु जोंबो जानो हायो एम्फौ लाथा जोंबो जानो हायो। बिबदिनो औ मुलानि मुलाखौ हानानै फोराननाय जा मुला मुला गुन्द्रु बेजोंबो जों जानो हायो बिब्दिनो जानो हायो आरो औ। जा दा जोंहा दाउ बेदरजों जायो ब्लाथ' जोंनो दाउ बेदरखौ नांगोन नालाय बे खौ ओ जोङो औ न' न'आवनो थानाय दाउखौ सिथारोब्ला न'आव थानाय दाउखौ मोजाङै साफा खालामनानै लानानै मोजाङै गोदानानै लानानै जों बेखौ मोजाङै बासिनानै लानानै जों सुनां गोन सुनानै जोङो एवफ्राम नांगोन एवफ्राम नाया जोंहा थाव गुबै पियास होनानै एवफ्रामो
औ औ।
औ संख्रि होनानै जों एवफ्राम बाय एवफ्राम नानै जों हायखां थ'नानै दोनबाय हायखांना दोननानै ओ सारायाव दै होनानै जोङो दैखौ गोदौ जासे मोजाङै अरखौ नारना होनानै औ जेबोला दैया गोदौ जों देनानै लानाय उन गुन्दैखौ हाय बे दै गोदौ नायाव होनानै होनाय जायो आरो औ अनला अनला अन गुन्दैखौ हाय दै गोदौ नायाव होनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा जोंहा ओ गोदौयि आव होबाथ' जोंना अन गुन्दैया गथा गथा जागोन नालाय बिनि थाखाय यनो दै गोदौब्ला थाय होनाय जायो आरो औ बेयाव जोङो औ खायफाया अन गुन्दैखौ होखांनानै सागंबो सानानै होयो खायफाया हाय बिब्दिनो अन गुन्दैखौ होनाय समावनो खे खोस्लिजों हाय एरै एरै होयो। जाहाथे गथा जाया सिङाव औ बेनि फ्राय जोंहा बिब्दिनो जों उन्दै अन गुन्दैखौ होखां ब्लाथाय खारैखौ होबाय नां नांगौ बिबांनि बेनिफ्राय खारैखौ होखांनानै बेयाव जोङो ओ एवफ्रामनानै लानाय दाउ बेदर खौबो होबाय होनानै जेबोला ओ बेयाव जोंहा मस्ला मस्लिबो होनो हायो गोबां बिबांनि जिरा जाब्रां सामब्राम गुफुर, फानलु बिदिनो देनानैबो होनो होनोबो हायो। खायफा फोरा हो आबो औ बेनिफ्राय जोङो बिदिनो मस्ला मस्लि होनो गोसोब्ला थाय होबाय। होनानै बिनि उनाव जोङो बेयाव गंगार धुनन्दिया बा धुन्दिया बेफोरदिबो होजायो। मेसें बोथोर ब्लासो जों बांसिनानो दुन्दियाखौ मोनो दैज्लां बोथोरावथ' थ दुन्दिया मोननो थाङा नालाय बिदिनो जों गंगार दुनदियाथ' फ्रायैनो थाखायायो मेसें मेसेङावबो दैलाङावबो गंगार दुन्दिखौनो होयो आरो बिदिनो औ मो होनोना होमबाना ओंख्रिआ औ बेनिफ्राय जोङो औ बि बिदिनो संख्रिफोर ना नांदोंना नाङाखै साखिनानै ओंख्रिया ओ गथा जाबाथाय जाजाथाव थावना जाबाथाय जों साखिनानै खांबाय आरो औ बिनिफ्राय सबायजों साम' सबायजों साम' संनो जोंहाबो बिदिनो सबाइ सबायखौ हुख्रेमग्रोनानै लानांगोन गथा गथाब्ला सबाइया बिनि उनाव जों बेखौ हुख्रेमखांनानै सोमनानै दोननांगोन दसे जाहाथे बेनि बिगुरा खारो बिनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बिब्दिनो साम'फोरखौ जोङो खननानै लायोब्लाथ' जों दैमा बा फुख्रियावनो मोनो नाथाय दानि जुगनि मानसि फोरा मा अलसिया जालांनो हमजोबबाय खननो थांनो बायो बिनिखायनो बांसिनानो हाथाय बाजारनि फाय लानानै फैयो लाना फैनानै जोङो ओ बिब्दिनो सोमनानै दोननाय जायो आरो सानसे हरसेफोरनि थाखाय थाखाय औ बिथ' जों साम'आथ' माने हाब्रुसो थायो नालाय बिनि थाखाय
औ औ औ
ओमफ्राय जोङो सोमना दोनखांनानै बिनि उनाव बेखौ मोजाङै सुस्रबाय सुस्रनानै बिनि जा थाग नै बेखौहाय दाखोन बेखौहाय जोङो सायनानै गारबाय गारनानै बे साम'नि उननि बाहागोखौ जोङो दानस'नानै गारनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ दानस'नानै गारखांनानै साम'खौ मोजाङै फुनानै सुनानै जोङो ओमब्लाना जोङो बेयो ओंख्रि संनो हानायाव फैबाय आरो माने जा बिनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रामना लागोन थाव होनानै एवफ्रामनानै जोङो बिबदिनो हायखांनानै दोन दोनथगोन दोनथ'नानै सबायखौ रुग्रोनानै लागोन आरो सबबायखौ रुग्रोनानै लानानै सबाया रुयोब्लाथाय जों बेयाव खारै होनानै रुग्रोनाय जायो आरो नोंथां औ सबाया रुयोब्लाथाय जों बेयाव सागं साबाय सानानै जोङो दैखौ नांगौबायायदि बुरजा होनानै बेयाव जोङो सामखौबो होबाय होनानै गोदौ होबाय गोदौ होना जेब्ला दैया राननानै गथा जायो अब्ला जों बेयाव मस मस्ला मस्लि दहाय होननाय बायदि ना मस्ला मस्लिखौबो हो होबाय होनानै जोङो बिबदिनो संख्रि नांग्रो नाङाखै खारै नांग्रो नाङाखै साखिनानै जोङो खांनाय जायो आरो औ बिब्दिब्ला नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलावहाय ओ नारजिजों अमा बेखौहाय माबायदि सङो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां।
औ
थिग बेबायदिनो जोङो ओ जेनेबा नारजिजों अमा संनाया थिग बेबायदिनो जोङो अमा बेदरखौ जों बाजारनिफ्राय बायना लाबोबाय नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंथ' अमा बेदरखौ गामियाव नांगो होनब्लानो मोना नालाय थिग बेबायदि बिनो जों बाजाराव लायनांगोन थिक बेबायदिनो थारैनो बेदरखौ बाजाराव लायनानै लायखांनायनि उनाव जोङो बेदरखौ लाबनानै दोननानै बा जोङो नारजिखौ नारजिखौ जोङो दसे सम सोमना दोननांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
सोमना दोननानै दसे सोमबा जेनेबा बहुद बिबांनि दोङो नोङो नारजिखौ दोलो संनो ना ना नारजि? खो रोसि संनो ओरैबायदि मोनसे बिबागनि दोङो नङा होमबा जेनेबा नारजि खो रोसिबो संनो हायो बा नारजि दोलोबो संनो हायो होननाय मोनसे दोङो दोङोबा जेनेबा जों नारजिखो जोङो जाहाथे जोङो दसे नारजिखो दसे दैयाव सोमना दोनबाय सोमना दोननायनि उनाव जेनेबा जोङो जिथुबा बेदरखौ जोङो ओ बेदर अमा बेदर लाबनायखौ जोङो जेरै- बाजारनिफ्राय लाबोनखौ जों एवफ्रामनांगोन नोङा होमबा? जिथु एवफ्रामनो थाखाय जेनेबा जोङो बानलु बायदिसिना पियास बेफोरबायदिजों जोङो ओ बान अमा बेदरखौ एवफ्रामनांगौ जायो आरो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ एवफ्रामनानै जेनेबा जोङो थिग बेबायदिनो दैखो जोङो जेनेबा बेफोरबायदिनो ओ दैखो जोङो फुदुंना लानांगोन बा ना बेदरखौ एवखांनानै जों दै फुदुंनानै बा जेनेबा जोङो फुदुंना लानानै जोङो जेनेबा जिथुबा नारजि सोमनायखो जाहाथे नारजिखो बारा माने नारजिखो जोङो सो सोमनाय जायोब्ला मानि थाखाय सोमनाय जायो होनबा जोङो नारजिखौ सोमनाय जायोब्ला माने बारा गोखा जानाङा होननायनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो नारजिखो
औ खोनानो मोनदों नोंथां नारजिखौ रुगारोबो होननानै गो
औ औ रुगारोबो औ औ रुगारोबो किसुमाना माने रुगारा बो माने सोमबानो जायो खिसुमाना खिसुमाना जेनेबा गो खाबो जानो हायो जानो हायाबो जायो किसुमाना थिग बेबायदि रुगारोबो रुगाराबो किसुमाना। थिग बेबायदिनो जेनेबा दैखो फुदुंनानै नारजिखो गारसोमना होयो। जेरै नारजिखौ गारसोमना होनानै बेबायदिनो जेनेबा नारजिखो जोङो जेनेबा नारजिजों माबानानै जेनेबा खारैखोबो होनाय जायो जोङो। जाहाथे नारजिया गेब्लेनायनि थाखाय नोङा होमबा नोंथाङ?
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो गेब्लेहोनानै जेनेबा उनाव जोङो जिथु नारजिया गेब्लेयो बा गेब्लेखांनायनि उनाव जे जेनेबा जोङो जिबा बा बिस मिनिटनि उनाव नारजिया गेब्लेयोबा जों अमा बेदरखौ होनाय जायो बि दहाय एवफ्रामना दोननाय अमा बेदरखौ थिग बेबायदिनो होनानै उनाव जु दि जोङो नारजिखो जोङो साखिनाय जायो बा संख्रि नांदों ना नाङाखै बा जेनेबा खारै नांदोंना नाङाखै बेफोरबायदि साखिनाय जायो आरोना
अ औ नोंथां जोंना स-स-समाबो जाबाय जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नों
औ औ दे दे नोंथां नोंथांजों रायलाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां गोजोन औ गोजोनथों।